औ नोंथां खोनादों ना? औ औ खोनादों औ
सायाव सावरायगोन नोंथाङा बुंग्रोदो?
औ ब्ला जों दायो सोलोंथाइनि सायाव सावरायनोसै नामा?
दे इसे बुंग्रोदोलाय नोंथां?
सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोङो गोबां गुबुन गुबुन बिथिङाव मोननो हायो जोङो
औ
फरमिलिन नेसन इडुकेसनबो जानो हागौ न' फरमेल इडुकेसनबो जानो हागौ बिदि गुबुन गुबुन बिथिङाव मोननो हायो फरमिल इडुकेसन हिसाबैथ' जोङो बुंनो हायो फरायसालि बायदि बे फरमेल सोलोंनाय औ आरो बेबायदिनो माने जाय एकाडेमिक जों खारो बेखौनो माने फरमेल इडुकेसन होननानै बुङो जों फरमेल इडुकेसननि थाखाय जोङो माने फरायसालि बा माबा मोनसे इनस्टिटिउट बायदि फोराव माने सोलोंनो हायो आरो औ आरो बेबायदिनो नरमे नन फर्मेल इडुकेसन होनोब्ला जोङो फरायसालिनि अनगा जों सरासन सनस्रा सोलिनायाव गासै खामानि दामानि बायदि बायदिफोरखौ जोङो माने सरासनस्रा सोलिनायावनो जों थांनानै थानायाव गासैखौबो माने नुनानै खोनानानै बेफोरनि गेजेर जोंनो सोलोंनो हायो औ बेबायदिनो सोलोंथाइनि बिथिंखौ जों रायलायनो हायो आरो नोंथाङा
औ सोलोंथाइ होनोबाथाय जेनेबा ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो मोननै बाहागोआव राननो हायो ओ फरमेल आरो इनफरमेल ओ फरमेला जाहैबाय जोंहा फरायसालि आरो बायदि अफिस बा मावख' मावख'खुलि बायदि बायदि बेनिफ्राय जोङो फरमेलखौ सोलोंनो हायो आरो इनिफाय इनफरमेल होनोबाय जोंहा न' न'आवहाय जेनेबा ओ न'खरनि न'निफ्राय लानानै गुबुन सरासनस्रा बिथिं बेफोरनिफ्राय सोलोंनाय जेनेबा धोरोम धोरोमसालियानो होन ओ जिखुनु माने बायदि सरासनस्रा बिथिंनिफ्राय सोलोंनायखौ जोङो इनफरमेलाव गोलैनो हा गोलैगोन आरो जोंहा सोलोंथाइ लानायनि मोनसे सिमा गैया जेनेबा सोलोंथाइया जोंहा जोबनानै थाङा जों सोलोंथाइखौ जिखुनु माने ओ जोङो उन्दैनिफ्राय लानानै बोराय बुरैजासे माने सोलोंनो हायो आरो सोलोंनायनि मोनसे सिमा गैया औ जाय जायखौ जों माने नोंनि गोसोबानो जेनेबा बायदि बिथिंनि सायाव नों सोलोंनो हागोन आरो ओ लेखा बा फरायसालिनि यावल' सोलोंनाय बे नङा जेनबा सोलों थाइ होनोब्लाथाय जोङो जेनेबा आखाइनि सोलोंनाय बा बायदि बिथिंनि सोलोंनायखौ जों सोलोंनो हायो आरो सोलों थाइनि गेजेरजों सोलोंथाइनि सोमोन्दै जेनेबा जन दिवये बिथाङा बुंफुरलु होलां दों जे ओ सासे ओ सोर फोरोंगिरि आरो सासे सोलोंथाइ लाना लाग्रा ओ आरो ओ समाजारि थासारिजों ओ थासारिनि सायाव सोनारनानै माने सोलोंथाया सम बेफोर थासारिनि सायाव सोनारो होननानै बिथाङा ओ माने बुंफुरलु होलां आरो बि थां गेदेमाया औ जेनेबा जों सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों ओ नोंनि साननाय आरो जेनेबा ओ फिजिकेल आरो मेलेमनि इमसनेल गासैबो बिथिंखौ माने नोङो ओ डेभलप खा खालामनो हायो आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों सोलोंथाइया मोनसे जे जिउ नि जोबथानाय बिदि गैया आरो माने बियो सोलिलांबाय थायो ज खिनि नों सोलोंना हायो बेखिनि सोलोंलांबाय थानो हायो। आरो उम नोंथांमोननिथिं दा माने सोलोंथाइनि बिथिङाव माबायदि दावगानाय माने गोदोनि रुजुनायाव दायो माबायदि दावगानाय दङ' बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ सोलोंथाइनि बिथिङाव दावगानाय होनोब्लाथ' गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनो। गोदोनि समाव बांसिन सुबुं फोरा नरफरमेल इदुकेसन एबा सोलोंथाइनि गेजेरजों जिउ खौ दैदेनलाङोमोन नाथाय आथि खालाव फरमेल इदुकेसन एबा सोलों थाइनि गेजेरजों बांसिन सोलोंनायखौ नुनो मोनोसै आरो बेबायदिनो जोंहा नन फरमेल इदुकेसन एबा सोलोंथाइनि गेजेरजों गोदोनि समाव आखाइजों बानायनाय बायदि मुवा बे जेरै बर'फोरनि जेखाइ खबाइ बाय दि बायदि ना हमनायाव बाहायनाय आइजें आरो आबाद मावनायाव बाहायनाय आइजें आइला बायदि बायदिफोरखौ माने गाव गावनो माने बिखौ एबा फरायसालि बा माबा मोनसे मावख'आव थांनानै सोलोङा लासिनो गाव गावनो माने आबौ आबै आजौ आजौनिफ्राय नुनानै माने गावनि सोरबिथिङावनो थानानै बेखौ बिसोरो माने सोलोंबोदोंमोन नन फरमेल इडुकेसनखौबो। नाथाय आथिखालाव बेफोर आबै आबौजों सोलोंनायनि अनगायैबो बेखौबो मोनसे इनस्टिटिउट बाय दि माबा मोनसे मावख' खुलिनानै एसे फोरोंथाइ होनायफोरखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ माने गोदो गोदाय बेबायदि-ओ सोलोंथाइ लानो थाखाय जेनेबा फरायसालिनि। बेबायदि खाबु गैयामोन थेवब्लाबो मा। ने ओ-बिनि-बिन। बैखौ एसे बैखौ एसे नुनानैनो माने गावनि रोंगौथिखौ गावनि गुनफोरखौ बिदिनो दिन्थिदोंमोन आरो बिदिनो माने। गुबुननिफ्राय नुनानै सो। सोलोंनानै बैफोरो सोलोंनायखौनो जेनेबा जोङो-ओ। फरमेल इदुकेस। फर्मेलि सोलोङालासिनो माने। गावनि रोंगौथिखौ दिन्थि दोंमोन आरो गोदोनि समावहाय नाथाय दा जेनेबा जोंहा फरायसालिनि खाबु मोनबाय आरो बायदि इनस्टिटिउट ओंखारबाय जायनि गेजेरजों जों। सोलोंथाइखौ लानो हायो माने मोजाङै सोरबा फोरोंगिरि बा सोरबा रों-रोंगौथि गोनां सुबुंनिफ्राय जोङो माखासे। माने रोङि नुयि बेफोरो माने खामानिखौ जोङो सोलोंनानै सोलोंनो हायसे आरो दा। नि जुगाव बा दानि लुगायाव। आरो दानि मुगायाव जेनेबा सोलोंथाइखौ जोङो। फरायसालियाव थांनानैल नङा-बे ओ-जेनेबा मबाइलावनो होन बा गुबुन गुबुन टिभि माबा मोन। मोनसे सआनो होन बेफोरनिफ्रायबो माने जों गोबां सोलोंनो हायोसै आरो दानि जुगाव ओ जेनेबा। मबाइलआव नो जोङो जेनेबा मायबा मिथियि खोथाखौ जोङो मबेलाव थु। नायब्लानो जेनेबा इउटुबनि। होन ए आइनि बायदि बायदि बायदि आयदानि माने जोङो मिथिनो हायोसै आरो माने माखासे ओ-खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो ओ-बेबायदिनो सोलोंनानै लानो हायोसै आरो।
औ बेबायदिनो जोङो माने सोलोंथाइनि बिथिंखौ गोदोनि समाव गावनि सोर बिथिंनिफ्रायनो सोलोंनायखौ मोननो हाबाय। आरो दानिया समाज बिजों आरो बायदि बायदि गुबुन माने इन्टारनेटनि
औ।
इन्टारनेट बाहायनानैबो जों सोलोंथाइ खौ लाबाय आरो बेनि अनगायैबो जोङो गोदोनि समाव फरायसालिफोर गैयामोनब्लाबो जोङो माबा मोनसे थुनफावथाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों बेयावनो माने ओ सुबुंफोरखौ फोरोङोमोन माने बिनि गेजेरजों थोंजोङै सुबुंफोरखौ फोरोङाखैब्लाबो बिनि गेजेरजों बेबायदि खामानि मावोब्ला औ खेंसालियै बेबायदि खामानि मावोब्ला बेबायदि जायो। खामानि मावोब्ला मोजां फिथाइ मोनो गाज्रि खामानि मावोब्ला बेबायदि साजा मोनो। बेबायदि थुनफावथाय बायदि बायदि बिनि गेजेरजों माने गोदोनि दिनाव फोरोंनाय जायोमोन आरो फरायसालि गैयि समावबो माने बेफोर बैदि बायदि बायदि बायदि फोरोंनो थाखाय बिफां सायाया बायदिफोराव जनानै सासे फोरोंगुरुआ फरायसा फोरोङोमोन। माने गोदोनि समाव फरायसालि फोर गैयामोन। बिनिखायनो बिसोर बेबायदि सोरगिदिं जथुमनानै फोरोंनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव फरायसालि बायदि बायदिफोर जोंहा सरखारफोराबो हरनाय जाबाय बानायनानै होबाय जाहोन जाहाथे जोंनि इयुन फिउसारफोरा मोजाङै मोजां जाहाथे जोंनि जिउ दाफुंनायावहाय दावगालांनो हायो। हायो बेखौ नोजोर थिनानै मुगाया जौगानायजों लोगोसे बेखौ सोलोंथाइ बिथिंखौ फसंथानफोरखौ होनाय जाबाय। बेबायदि गुबुन गुबुन सोलायनायफोरखौ जों मोननो हायो।
जेनेबा दानि दिनावहाय माने सोलोंथाइ थाइ लानायनि गेजेरजों जेनेबा जोङो गुबुनफोरजों गुबुन हारि बा गुबुन राव रायज्लायग्रा सुबुंफोरजों रायज्लायनो जेनेबा खाबु आरो बेफोर माने मोजाङै जोङो कमिउनिकेसनखौ मोजां लाखिनो हायोसै आरो माने गुबुनफोरजोंहाय औ ओमफ्राय ओ जेनेबा जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों माखासे नलेजफोर आरजिनो हायो। आरो गुबुनो हादोरफोरनि मिथियै खोथा खौ जों मिथिनो हायो। आरो माखासे माने आखाइनि हाबा स्किल बेफोर सोलोंनो हायो आरो।
औ औ
सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंनो जोङो माने गावनि जिउखौ दैदेन लांनो हायो आरो जाय माने दानि मुगायाव सोलोंथाइ गैयि सुबुंफोरा माने मेगन खाना होननानै बुंजायो आरो।
औ औ
ओम बिदिब्ला जोंहा दिनैनि टपिकआ बेखिनियावनो जाथ'सिगोन नामा औ औ
दे बिदिब्ला
नोंथांनो